हेल'? औ खोनादों नोंथां नथाङाबो खोनादोंना आंनि भइसखौ?
औ खोनादोंथां मोजाङैनो खोनादोंबा क्लियारैनो।
औ औ होनबा नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा?
ओह आं दाथ' जेबो खालामथ'वाखै ओरैनो जिरायनानैसो दंफैयो आङो
होनबा नोंथाङा जजों दसे सम आंजों सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां बुंलाय।
ओ। जोङो होनबा मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि बे आयदायानो जाहैबाय बिदिनो प्राइभेट स्कुल आरो गभार्मेन्ट स्कुल माने प्राइभेट प्राइभेट फरायसालि आरो गभारमेन्ट फरायसालि बिनि बागै जोङो सावरायदिनि औ सरखारि बेजों लोगोसे जोङो मा प्राइभेट आरो गभारमेन्ट बिनि बागै जोङो मा बुजिनो हायो नोंथाङा बेनि बागै सुंद्रयै होनो हागोन नामा?
औ होनागोन नोंथां माने जों गभारनमेन्ट स्कुल होनना बुङोब्ला माने जों सरकारि स्कुल जायगायाव बुङो माने बेयावहाय माने फ्रि माने जोङो रांखावरि होनाङा लासे माने फरायनाय मानिे बेखौ बुंनो हागोन आरो जों आरो प्राइभेट स होनोबो होननानै बुङोब्ला माने जोङो माने मुं थिसन्नायनिफ्राय जागायनानैहाय माने जों बैयाव आनजाद मा होनो मेट्रिक आनजाद होजासि माने बेयावहाय माने मान्थलि बेसिसफ्रा मा मासै मास फैसा लानाय बेफोरबायदि बखबा जों प्राइभेट स्कुल होननानै बुंनो हायो आरो माने जिहेथु बै प्राइभेट स्कुलाव माने रांजोंहाय माने रांजोंनो फोरोंनाय जायो होननांसिगोन। नङाामोन नोंथां माने दानि? दानि गथ'फोर आरो गोदो होनो गोदोनि समावथ' माने बै प्राइभेट स्कुल होननायफ माने खमबा गैयानो होनना बुंनांगोन आरो माने गोदोनि समावहाय मने मा होनो सरकारि स्कुल बेफोरावसो माने जोंनि जोङो म होने फरायनाय बा मा होनो बिदिनो फरायनानै गिदिर गिदिर फरायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो दानि समावहाय माने बादायलायनाय मुगाजों जानानै फैबाय जिहेतु माने दानि गथ'फोरखौ माने बिमा बिफा मानि बांसिन प्राइभेट स्कुलावसो माने सोनानै माने गथ'फोरखौ फोरोंनाय बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो माने खायसे जायबाय बेबायदिया माने रांखावरि उसुबिदा बा रांखावरि गैया हाया। प्राइभेट स्कुलाव सोनो हाया बैफोरबायदि बिमा बिफााबाबो माने सरकारि स्कुल बा बेयावहाय माने सोनायखौ जों नुनो मोनसै। फोरोंनायखौ माने
लांदां
हबा आंनिबो आंनि मथेबा माने बैफोर जायफोरा माने बिमा बिफाफ्रा माने एसे बुजिनांगौ आरो माने। खायसे बिमा बिफा माने प्राइभेट स्कुलाव सासेखौ प्राइभेट स्कुलाव सोसिगोन सासेखौ गभारनमेन्ट स्कुलाव सोसिगोन बिदि खालामो आरो ओमफ्राय आरो। खायसे आरो माने ससेयावहाय माने प्राइभेट स्कुलाव सोसिगोन उन्दै समावहाय बिनि उनावहाय माने मा होनो एसे देरबाथाय माने बिदि फैसाफोर बा रांनि एसे उसुबिदा जायोबा माने जों माने लाबोफिननानैहाय माने बैफोर गथ' बै गथ'खौ लाबोफिननानै माने सरकारि स्कुलाव सोनानै आस' खान्दा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने माने प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाया माने एसे आलाद जायो गभार्मेन्ट स्कु स्कुला एसे आलादा जायो दानियाथ' बांसिन बांसिनानो इंलिस मिडियाम स्कुलावसो सोयो नालाय गथ'फोरखौ माने बैफोर इंलिस मिडियामाव फरायनायफोरा माने बर' आयदायावहाय माने मा होनो हाफैया जायो आरो बेनि थाखायनो माने जों सैबा माने मोनसे स्कुलावनो मोजाङै मा होनो सोलोंथाइ लाहोनांगौ आरो जों गभारनमेन्ट स्कुलाव सोयोबा माने बिमा बिफफा माने बैफोर गथ'फोरखौहाय माने मा होनगोन जोङो मोजां जेरै प्राइभेट स्कुलाव माने जोथोन लानानै दोनहैयो नेनानै लाबोयो थिग बेबायदिनो सरकारि स्कुलावबो सोयोब्ला माने जोङो बैफोर गथ'खौ बिदिनो लांलाय लाबोलाय खालामनांगोन आरो नेनानै लाबोनानै मोज न'आवबो माने मोजां फोरोंनांगोन आरो स्कुलाव माने सरकारि स्कुल होननानै माने फोरोङालासिनो थायोब्ला माने गारसोना दोनोब्ला बेयो गावनिबो खहा आरो बिमा बिफानिबो खहा आरो फिसाफोरनिबो खहा होननानै आं सानो आरो नोंथां बेनिखायनो जों माने बैफोर बिमा बिफाफ्रा माने माबा नांगौ आरो बेखौहाय मा होनो दिथा होनांगौ आरो माने सरकारि स्कुलावनो जा जिनो प्राइभेट स्कुलावनो जा बिदि होननानै नोंथां नों औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नोंथां
प्राइभेट आरो गभारनमेन्ट नोंथाङाथ' बिनि बागै होनलांखाबाय थारैनो नंगौ आरोना आरो गोदोनि समाव मा गामि ओनसोलावहाय मा ओ बिदिनो ओ प्राइभेट स्कुला खममोन आरोना फैसा होनानै फरायहोनाय बेफोरो खममोन आरोना मानो होनोबा बै समावहाय बांद्राय स्कुल फरायसालिफोर गैयामोन बां नाथाय मानो होनबा थाखा फैसाबो गैयामोन आरो ना बिनि जुहै माने मा सोनो हायामोन आरोना आरो गोदोनि ओनसो लाव जोङो बै समाव जोङो जों मिथिखागौ आबै आबौ मोनननि समायावहाय बिदिनो ओ गभारनमेन्ट स्कुलाव जोङो फरायनायखौ जों नुबो खोनाबोखादों आरो नुबोखादोंबो आरो ना मानो होनोबा थाखा फैसा गैयिनि थाख थाखाय एबा थांलाय फैलायनि बेफोरनि जाहोनावहाय मा खायफाया फरायनो हायामोन आरो खायफाया थांनोबो हायामोन आरो खायफाया मा फैसा गैयिनि थाखाय थांनोबो हायामोन आरोना खाथा फावथेन बायदिसिना लिरनो थाखाय बिजाबफोर गैयिनि थाखाय फरायनो थाखाय बिजाब गैयिनि थाखाय आरो ना आरो जोङो नुबोखादोंबो आरोना आरो बेफोरबायदिनो खामानि मावनानै बिदिनो आदा सदा फरायनायखौ नोंथाङा ससेखौ होनखाबाय आरोना आदा सुदा फरायखानाय बेफोरनि बागै सिगाङावहाय मा ओ प्राइभेटाव सोनानै उनावहाय मा ओ मेट्रिक आनजादा जोबालासे नोमा ओ बेफोरनावनो मा आदार सदार खालामनायखौ नोंथाङा बेनि बागै होनखाबाय आरोना नोंगौ थारैनो नोंगौ सोयोबासो माने ओ बिनि स्कुल लाइफा जोबजासिम बेखौ सो आरोना जाहाथे बिनि फरायनाया मोजां जानो हानाय बायदि आरो प्राइभेट आरो गभार्नमेन्ट बिनि बागिनो थाखाय होनांखाबाय एसेब्लाबो आलादा रोखोमनि जायो मानो होनोबा बिनि फरायहोनाय आरो बिनि फरायहोनाय आलादा जायो आरोना प्राइभेट स्कुल कुलाव माने मा बांसिन देहेन होनायखौ नुनो मोनो आर ना फैसाजों खारनायखाय माने फैसा होनायखाय आरोना
औ
मानो होनोबा दायथ'आ बांसिन थानायखौ आरोना आरो बेजों लोगोसे गभारनमेन्ट स्कुलाव जोंङो नायोबा बेयावहाय मा खमखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेनि लोगोसे मा बांद्राय स्ट्रिक जायिनि थाखाय स्ट्रिकआ जायो जानाया नाथाय मा बांद्राय गिनाय गैयिनि थाखाय बांद्राय गिनाय माने गिनाय दंबासो जोङो फरायनायखौ हायो नंङा होमबा? गिनाय गैयालासिनो जों फरायनाय खौ हाया आरो उन्द्रि सारनो हानाय गोहोआबो खम जायो आरोना थिग बेबायदिनो फरायनो बा मोजां एबा मा उन्दैनिफ्रायनो मा खस्थ' खालामनांगौ आरो स्कुला बयबो एखे बयनिबो एखेयानो मानो होनोबा बिजाबफ्रा जेबो एखेयानो आरो लेंगुवेज बेफोरनाव मा आलादा जायो आरोना मे दियाम हिसाबैखाय आलादा आलादा रोखोमनि जायो आरो मा उन्दैनिफ्रायनो जुदि खस्थ'बो फरायोबा बेफोरो मा गोरलै जालांजोबो आरोना थिग बेबायदिनो ओ जेब्ला मेट्रिकखौ होखांनायनि उनाव जेब्ला ओइस एस मोनो एबा हायार सेकेण्डारिखौ मोनो बेवहायबो आलादा आलादा रोखोमनि जोंङो मा फरायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आर्ट, साइन्स, कमार्स आरो बेफोरनि उनावहाय जौगासार जानायखौ नोंथांङा माबोरै फरायनानै जौगासार जानो हागोन बेफोरनि बागै सुंद'य होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन एसे मा होनो जाखिनि हायो बेखौ फोरमायना होनसै नोंथांनो माने जों मा होनो साइ मा होनो खायसेबो खायसेफ्रा इदिनो गावनि गावनि माबा बायदि बिदि सयस खालामना लायो आरो माने फरायनायखौ जेनेबा स्ट्रिमखौहाय जेनेबा जों मेट्रिक सोंनानै माने गावबा गावनो सयस खालामो आरो खायसे गथ'फ्रा माने खायसे बिमा बिफाबा माने फर्स खालामो आरो जेनेबा आर्टसआव फरायनो गोसो गथ'आ बेखौहाय माने बिमा बिफाफोरनि माबाया आरो साइन्सआवो फरायथारनांगौ बेफोरबायदि आरो माने जायनि जाउनाव माने बै गथ'फ्रा माने सन्स आर्स आव फरायनो गोनां गथ'फ्रा माने साइन्स आ फरायनांनाय नि जउनाव माने खायसे आस' खान्दा जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो मारो खायसे गथ'फ्रा माने गोसो होनानै साइन्सआव जुदि फरायनोबा माने खायसेफ्रा ड टर फरायनो हासिगोन सोरबा इन्जिनियारिंफोरबायदिनो माने गोबां बिदि साइन्स फोर फरायनानैबो जों जौगालांनायखौ नुनो मोन्दों आरो खायसे खायसे बिदिनो गोबां गोबां गोरों गोरों स्टुदेन्ट ओंखारनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो बिदिनो गोबां मा होनो कमार्स लाइनावबो फरायनानै माने गोबां दावगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो खायसे बे माने बैफोर फरायहोनायनि बेलायाव माने बिमा बिफानिबो माने गथ'फोरनिबो बेयाव माबा नांगौ थायो आरो माने जाहोनाव गथ'फोरनियावबो सोंनांगोन माने बिमा बिफाफ्रा माने नों मा मायाव फरायनो गोसो बेफोरबायदि माने मा होनो बिमा बिफाया गावनि गोसो बायदि माने सोबाल' जाया माने जाहाथे बैफोर गथ'निबो माने माबा मोननांगोन आरो पारमिसन मोननांगोन जुदि गथ'आ गोसोआव गोसो गैयाबा माने जि स्ट्रिम फरायनो गोसो बेयाव माने फरायहोआलासिनो बै फोर स्ट्रिमा बेलेग स्ट्रिमाव बिमा बिफानि बायदि स्ट्रिमाव फरायनांगौ जायो मान बै गथ' माने गोसो होआ आरो माने खायसेया माने आंनि उमुगावसो फरायनो गोसोमोन बेफोरबायदि होननानै जायो आरो माने माने लाइफ खौहाय माने बरबाद खालामना होनाय जायो आरो बिमा बिफाया माने खायसेनिखौहाय माने ओ नार्स फननायजों आरो खायसे माने रां रुफा गोनां बिमा बिफाथ' माने साइन्स स्ट्रिमावनो बांसिन सोनो लुगैयोना बिनि थाखायनो माने आरो खायसेया कमार्सआव नारसिननानै फरायहोनाय जायो बेनि थाखाय आं सानो आरो माने मोननै बिमा बिफानि आरो गथ'फोरनि फरायग्रा गथ'फोरनि बिसोर सानैनिबो माने जगाजग माने रायलायलायनानै नानै मानि फरायनायाव मा होन गोजौ थाखोआव फरायनायाव मा होनो मुं थिसनलाङोबा माने दावगानाय दावगानायखौ रावबो होबथानो हाया आरो माने गोजौ थाखोआव थांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ
नङा होनबा नोंथां औ
आरो बेफोरनि बागैबो मा जेब्ला फरायनानै बिदिनो गिदिर जायो अबब्ला मा नांगौ रोखोमनि बुस्थुखौ जोङो मा बिसोरो दिहुनन्नानै लानो हानाय बायदिखौ जोङो मोनो आरोना थिग बेबायदिनो मा फरायलानानै बिदिनो सोरहाबा साइन्टिस् सोरहाबा डक्टर सोरहाबा बिदिनो
औ
फोरोंगिरि एबा फोरोंगुरु जाहोयो आरोना आरो बेजों लोगोसे मा समाजनि दैदेनगिरि बेफोरबायाददि जाहैनायखौ जों नुनो मोनो आरोोना आरो बिदिनो लोगोसे मा बेराम आजार जायोब्लाबो जस्र' फरायग्राया बेखौहाय मा रैखाथि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो इन्जिनियार जायोबा मा बिदिनो दालां बायदिसिना न'ख रुनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो फरायलांनानैहाय बिदिनो मा गोदोसोनाय गामिखौबो मा गोजौ खालामो एबा सोरांहोनो हानायखौ जोङो नुनो मोनबोनायखौ जोङो दासिमबो नुबोगासिनो दं आरोना ओ होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनाय दोनथुमनायसै नामा
औ औ जागोन दे नोंथां
औ